औ नोंथां
औ नोंथां खोनादोंना? अ नोंथाङा दायो मा खालामासिनो?
आङो दा बिदिनो गोलांनानै दङ नोंथां।
अ औ ओ दा होमबा नोंथाङा दसे सम होनो हागोन ना आंजों फंनैसो बाथ्रा सावरायनो
औ नोंथां सम होनो हागोन आं
अ औ हायोबा होमब्ला दा नोंथाङाथ मोनथिखागौ जोंनि बर समाजाव ओ मुंदांखा मोनसे एम्फौ होननाय दङ दा बे एम्फौखौ जों बरफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो दिनैसिम माबायदियै फिसिनानै ओ फिसिबोदों मानोना फिबोदों माब्रै सोलिबोगासिनो माने बिनि बागै एसे ओ गुवारै फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथाङा
औ नोंथां हागोन
औ नोंथाङा हायोबा होमबा फंनैसो बिनि सोमोन्दै एसे गुवारै फोरमायना होदो
औ बिदिनो नोंथां एम्फौ होनोब्ला जोङो बरफ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो फिसिबोगासिनो दं आरो दाबो फिसिनायखौ जों नुनो मोनो बिदिनो जोंहाबो नआवबो फिसिनाय जायो आरो ना एम्फौखौ दाख्लिसो जोबदों एम्फौआ फिसिनानै बे एम्फौखौ जोङो ओ इन्दि एम्फौ होनो इन्दि एम्फौजोंबो फिसिनाय जायो इन्दि बिलाइजोंबो आरो बिदिनो खारौ दंफां होनो आरो ना खारौनि बिलाइखौ बिलाइजोंबो फिसियो बिदिनो जों गिबियाव ओ एम्फौ फिसिनो थाखाय जोङो गिबियाव जोङो ओ इन्दि बिलाइ गाय इन्दि बिफां गायग्रोनांगोन इन्दि बिफांनिफ्राय इन्दि बिलाइ बिनि उनाव आरो खारौ दंफां गायग्रोनांगोन मानो होनबा जों खारौ बिलाइखौ बाहायो आरो बिदिनो जोङो गायग्रोनायनि उनाव जों एम्फौ फिसिनो थाखाय जों बिदिनो सोरबा फिसिखांनाय एम्फौनि एम्फौखौ फिथोब लाबोनानै जोङो बिदिनो ओ बिजिजों सुनानै जोङो ओ आलायनानै दोनो ओ जेब्ला आलायनायनि उनाव जों जेब्ला सिखिरि ओंखारो बिदिनो दान मोनसे गामनि उनाव सिखिरि ओंखारो अब्ला जों सिखिरिखौ औ मोनसे ओ जि जियाव जोङो सिखिरिखौ बाहोनानै दोनो बा सिखिरिया गावनो हारसिं बिदै दैयो आरोना बिदिनो बिदै दैनानै औ जेब्ला सिखिरिया बिदै दैख ओ गावनो जिनिफ्राय गावनो सिखिरिया बिरलाङो बिरलांनानै बिदिनो सिखिरिफोरखौ थानायखाय नुवा बांसिन थैनायखायनो आरोना बिनिफ्राय जोङो जा गिदिर दैना गालांनायखौ बिदिनो ओ जिजों खोबनानै दोनो अब्ला जेब्ला जिजों खोब अब्ला बिदिनो सप्तासे सप्तानि उनावनो बे सिखिरि बे सिखिरि दैना गालांनाय बिदैया बिदिनो फिसा जायो आरोना फिसा बा बिदिनो महराव फयो आरो ना बिदिनो फिसा फिसा जेब्ला बे महराव फिसा महराव फैयो अब्ला बिनिफ्राय जोङो इन्दि गोरलै गोरलै गायना दोननाय इन्दि गोरलै गोरलै बिलाइखौ इन्दिनि गोरलै बिलाइखौ माने जोङो होनाय जायो आर ना गोरलै एम्फौ समाव बिदिनो सप्तासेसो एम्फौ गोरलै थाबाय थायो अब्लाबो जों इन्दि गोरलैखौ होयो जेब्ला बिदिनो एम्फौआ एरो हाथायाबो गिदिर अब्ला जों इन्दि इन्दिनि इन्दि फिफांनि गोरा गोरलैखौबो होजोबनाय जायो आरो बिदिनो देरलांबाय थायै थायै बिदिनो जेब्ला जेब्ला बिदिनो बिमा ओंखार बिमा जायो बिमा जायो अब्ला जोङो खारौ खारौ दंफांनि बिलाइ बिलाइ गासि खौबो होनाय जायो आरो ना बिदिनो जोङो गाम्बारि गाम्बारि बिलाइखौबो होयो जाय जाय जायगायाव इन्दिखौ मोननो थाङा ना दानि जुगाव बिराद मानसिया एम्फौ फियो बेनि थाखाय जों इण्डि बेलेगखौ मोननोनो मोननो थाङा बेनि थाखाय जों खारौ बिलाइ ओ गाम्बारि बिफांनि बिलाइ इन्दि बिलाइ बेफोरखौ होनाय जायो आरो ना बेनि उनाव जों जेब्ला एम्फौखौ बिमा जायो बिनि उनाव जोङो बिदिनो अजा खारनाय मोनो जेब्ला अजा ओंखारो अब्ला एम्फौआ गोमो जायो आरो मानला लाजोबो बिदिनो ननि इन्जुर फोराव मानलायो अब्ला जोङो फार्स्टआवथ एम्फौआ गुफुर जायो नालाय जेब्ला बिमा अब्ला जेब्ला अजा ओंखारोना अ अजा ओंखारग्रोयो आरोना अजा ओंखारग्रोनाय उनावसो बिदिनो आं बुंनाया एसे गोरोन्थि जादोंमोन आरोना फास फास आव माने गुफुर गुफुर गुफुर जायैनि उनावसो अजा ओंखारग्रोयो अजा ओंखारग्रोनाय उनावसो बिमा जायो जेब्ला बिमा जायो एम्फौआ मानला लाजोबो ओ एम्फौ मानला उनाव बिदिनो जोङो बिदिनो मोखोना बिलाइ मोखोना बिलाइ बिदिनो मोखां बिलाइ नाबा थालिर बिलाइयाव जोङो ओ एम्फौखौ माबा बे बिमा जानाय जानायखौ गोमो गोमो जानायखौ बेखौ जोङो ओ लाबोनानै ओ बिदिनो जेरै गथ मानसिखौ जोङो फुत फुथुनो थाखाय गोदो दोनदौलाना मा होनो बिदि जों खानानै दोननाय जायोमोन ना गथखौ फुथुनो बिदिनो जों एम्फौखौबो एम्फौ बिमा ओंखारबोना बेफोरखौ जों जमा बिदि खालामनानै थालिर बिलाइखौ खाथुमनानै जोङो गनाव सोनानै दोनदला खानानै जोङो एम्फौखौ दोननाय जायो आरो ना बिदिनो साना सानब्रैनि उनाव जेब्ला एम्फौ आव फिथोब थोबो थोबखाङो अब्ला एम्फौखौ जोङो बो होखानानैनो आरोबाव जों बिदिनो एम्फौखौ सानसे साननै दोननानै दिनो दिनो हरसे दोननानै अ अखानायजों एम्फौखौ जिनाय जायो अब्ला जों एम्फौनि महरखौ नुनो मोनो जेब्ला एम्फौनि महरखौ नुयो जेब्ला गिबियाव जों एम्फौखौ जिबायदिनो बिनि उनाव जों लास्टआव जेब्ला एम्फौनि महर मोनो एम्फौ गुबैनि अब्ला जों एम्फौखौ साबजाबथार नुयो बेखौनो जुदि एम्फौ जिरनायखौ फिथाइनिफ्राय जिरनायखौ जोङो सानसे साननै दोनो अब्ला एम्फौ लाथा जायो आरो ना एम्फौ लाथाबो होनो अब्ला जों साबसिन जायो जानो गोथाव जायो। बिदिनो जों एम्फौ खौ मोननो हायो आरो ना। बिनिफ्राय गोबाव समनि उनाव मोननाय जायो बिदिनो। खस्थ' मसथ'नि गेजेरजों जेब्ला जोङो बिबदिनो एम्फौ जिनखांनानै दोननाय फिथोब बेखौबो जों बर' आइजोफ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो दासिम इन्दि इन्दि सि दानायखौ नुनो जेरै इन्दि सि मानो जोङो बिदिनो एम्फौनि इन्दिनिफ्राय फिसिनाय एम्फौनि दिहुनन्नाय खुन्दुंखौ जों इन्दि सि होनो आरोना
औ औ
फिथोबखौ जोङो जिरखांनानै एम्फौ जिरखांनानै दोननाय थेवबो जोङो दैयाव सोंनाय जायो बिदिनो हरसे ओमफ्राय जेब्ला बिदिनो एम्फौनिफ्राय ओ बिदिनो फिथोबखौ दिहुन्नाय जायो आरो बिदिनो बिदिनो खुन्दुं बानायो। बिदिनो खुन्दुं बानाय बानाय बानाय बानाय जेब्ला दोननाय जायो। थलायाव दोननाय जायो। ए खुन्दुुं दोनग्रा थलायाव दोननाय जायो जेब्ला खुन्दुंआव दोननाय बिदिनो गोबांनो सोरबा सोरबा माइ माइनि होदेरो मायदि होननानै जि दानाय जायो बिदिनो जि दानानै गोबां बर' आइजोफ्राबो रांखान्थि नि बेलायाव फालांगिनि बेलायाव बिखौ फाननाय जायो आरोना। जों बेखौ गोदोनिफ्राय नुबोगासिनो दं आरो दासिमबो नुयो एम्फौ फिसिनायखौ होनोब्ला गोदो गोदायनिफ्रायनो दासिम बायनायखौ नुयो दासिम गाराखैनो एमफौ फिसिनायखौ मानो होनबा बे बर'नि जानाय मोनसे ख'जाथाव जायनि थाखाय जों बयबो बे एम्फौखौ दासिमबो फिबाय थायो। आरो जानोबो गोथाव नालाय बेनो आरो एम्फौ फिसिनाया औ बिदिनो नोंथांमोननि जायगायाव एम्फौफोरखौ माबायदि जानाय जायो आरो जागोन ना जाया मानो होनबा जों गोबां मानसिखौनो एमफौखौ जाया मानो होनबा देहायारि सोरनाबा सोरनाबा खहा जायो नालाय बेनिखायनो एम्फौखौ जानाय जाया बे नोंथांमोननि जायगायाव बेफोर एम्फौखौ जागोन ना जाया? आरो नोंथा जागोन ना जाया बेनि सायाव नोंथां हा ओ गुवारै फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां हागोन औ। दा नोंथां सोंनाय बायदि जोंहा बर'निनो मुंदांखा एम्फौ जायखौ जायो ना जाया आरो माद रै जायो बेखौ सोंनायनायनि फिसिनायानो जाहैबाय। ओ जोंनि खैजाय जानाया फ्राय बांसिनानो बर' सुबुंफोरा बेखौ ओ जानाय जायो। आरो गोदोनिफायनो जाबोबाय थानो मोननाय बे मोनसे ओ जेरै जाग्रा मोनसे मुवा। ओ जेराव जायखौ आंबो गोदोनिफ्रायनो मोनजाबोबाय थादों। ओ जानो गोथाव एम फौआ मोजां जानो बिनिखायनो दासिमबो गोदोनिफ्रायनो जाबोगासिनो दङ। आरो मोजां ओ बे एम्फौखौ जोंनि ओरै जोंनि साइदनि जेनेबा जोंनि बर'फोरा ओ बेलेग बेलेग बा गुबुन गुबुन आदबजों बानायनानै जायो आंनि मोनथिनायाव एम्फौखौ ओ एम्फौ गाव गोजायै गोरान फ्राय एवनानै जायो। आमफाय ओ एम्फौखौ जोंहा बर'निनो जेनबा ट्रेडिसनेल ओंख्रि मुङैबो मिथिनाय जायो अनला बे अनलाजों होफ फारलानानैबो जोंहा बेखौ जानायखौ नुनो मोननाय जायो।
औ
उम जेराव जों अनलाजों संनायखौ बुंनो थाङोब्ला जोंहा एम्फौखौ फास्टावनो मोजां साफ साफा साफाय सिखोन खालामना लाग्रोनानै एम्फौखौ उम बिनि माखासे थावै सिंनि मुवाफोर उम बुस्थुफोरखौ बख'ना गारनानै एम्फौखौ सुस्रांनानै दोननाय जायो ओमफाय बेखौ दसे सम सारायाव एवनानै लाग्रोनाय जायो। दसे सनि थाखाय एवफ्रामनानै दोनो बेखौ मोनसे आइजेंङाव‌। बेनि उनाव जोंहा अनला ओंख्रि जायखौ जों माइरंनिफ्राय बानायनाय जायो। बे माइरं माइरं गुन्दैजों बानायनाय जायो। बे माइरं गुन्दै अनला ओंख्रिखौ जेब्ला दैयाव जों दै गुदुङाव होनानै दै ग्लब ग्लब गोदौहयो अब खोखा होनायनि उनाव जोंहा अन बो ओंख्रिया अनला ओंख्रिनि महराव लायो जेब्ला बे अनला ओंख्रिनि महराव लायो बे ऐसे ओ मोननो जेनबा स्निजि जौखोन्दो मोनखां मोननाय नि उनाव जोंहा ओ एवफ्रामनानै लानाय एम्फौखौ होसननाय जायो। आरो थिक बेबायदिनो जोंहा दसे सम आरो गोदौहोबावखांनायनि उनाव बा दसे सम आरो अदाबाव बा अरावहाय ओ अनला ओंख्रि अनलाजों एम्फौजोंखौ दोनबावनायनि उनाव जोंहा ओ बेखौ ओ साखिनो हायो दसे समनि उनाव ओंख्रिया मोननायनि महराव फैयोब्ला आरो ओ जेब्ला मोनो ओंख्रिया अब्ला जों बेखौ ओ साखि नायनानै नायनो हायो जे ओंख्रियाव ओ बानलु बा संख्रिया खम जादोंनाा बारा जादों बेखौ नायनायनि ओ मोननाय बा अरदाबनिफ्राय खांनायनि दसे सिगां स समाव जोंङा बेखौ ओ समानै मिलायनानै लागोरो ओमफाय मिलायना लाखांनायनि उनाव जोंहा बेखौ खांना अदाबनिफ्राय खांनानै सु दसे सम सुनो थाखाय ओ गुसु जानो थाखाय दोनथयो आरो थिग बेबायदिनो दसे समाव दसे समनि उनाव जों बेखौ ओ जानाय जायो आरो ओंखामजों
औ
औ दा औ गासिबो सोंनाय फिन्नाया जोब्बायब्ला नोंथां?
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम, औ औ नोंथां।